औ नोंथां
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम दंना?
औ सम दं नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां।
बर'फोरनि बैसागु मोसानायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथां सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन।
बैसागु फोरबोखौ गोदो गोदाय आबौ आबैमोनाबो फालिबोयोमोन आरो दाबो फालियो बैसागुया बर' फोरनि मोनसे गुबै रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ जि सान फालिनाय जायो। आरो गिबियावनो ओ मोसौ बैसागु जाग्रोयो बेयाव दिग्लिलिथि हालदै बिदिनो बायदिसिना लानानै मोसौखौ थुखैनाय जायो। दैमाफोराव लांनानै थुखैयो अबा अबा फुख्रियावबो थुखैनाय जायो। बिदिनो मोसौ थुखैनाय थुखैनायनि अखानायै बिदिनो गिदिर मानसि मानसिफोरखौ खुलुमनाय जायो उनदैया गिदिरखौ खुलुमो। आरो गोदोरा गिदिरफोरा उनदैखौ बोर सास्रियो। बेनि उनावहाय जोङो बैसागु मोसानो गामि गामि जायगा जायगा जायगा मोसानो थाङो। बेयावहाय जोङो खाम, सिफुं, ज'था, सेरजा जा हारमुनि लानानै मोसानो थांनाय जायो। उनदैफोरनि हानजा मोनसे ओंखारो जोंना बेनिफ्राय ओ सेंग्रा सिख्ला हानजा ओंखारो बेनिफ्राय बोराय बुरै मोनसे हानजा ओंखारो आरो बिदिनो गामि गामि मोसानो थाङो बिदिनो बायदिसिना गामसा हौवाफोर या गामसा आर'नाइ बिदिनो लायो। बिदिनो हिनजावफ्राबो दख'ना बिदिनो बायदि बायदि आगरनि समायना ना दख'ना गानो। बिदिनो गोमो बिदिनो ग'स्ला गोजा आर'नाइ नाय फालि गोजा बिदिनो लानानै मोसानो थांनाय जायो आरो जोंना गामि गामि बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबायदिहाय बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां
औ नोंथां हागोन बैसागोखौथ' गासै माने बैसागोयाथ' बर'नि मोनसे गु गुबै फारबो माने फोरबो बैसागोखौ आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावबो फालिनाय जायो नोङा होनबा
औ औ नोंथां।
बैसागोनि समाव बोराय बुरै गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' लोगो नांनानै रंजानाय जायो। नङा होमबा नोंथां आरो बैसागोनि मोसौ बैसागो होननाय जायो बेखौ बिनि सानसे सिगां थाराय लाग्रोनाय जायो थाराय बुथुमनाय जायो आरो बिनि न'खानायनायै थुखैयो जायहा न'याव दंखायो बिसोरहा न'आव लाबाय जायहा गैया बेहा बायनानैबो लाबोबाय बा नागिर गिरबाय गामियाव बे दैमा फारफोरावबो मोननाय जायो थाराय माबाखौ मा होनोमोन बेखौ थारायमोनथाय अ थाराय ओमफ्राय बिदिनो थुखैनाय जायो आरो ओमफ्राय एक माने से थारिख खालि माबा खुलुमनाय जायो गोदोर गोदोरफोरनि मानखौ लानाय जायो माने गेदोरफोरनि ओमफ्राय बैसागोखौ स्नि सान फालिनाय जायो
औ
बयबो गाजा गोमजायै स्नि सान नि स्नि सानखौ रंजा बाजायै मोसायो आरो मोसानायजों लोगोसे माने गासै नांगौ बुस्थुफोरा थायो आरो माने लानांगौ जायो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा खरखा आरो गाननाय जोमनायथिं बुंनो थाङोब्ला गस्ला गोजा दखना ना गोमो आर'नाइ बेफोरबायदि दि जान्जि खानानै मोसानाय जायो सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै बिदिनो मोसानाय जायो
रंजायो बिदिनो आरो नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन ना बिनि सायाव
औ नोंथां बिदिनो जोंना सल'फोराबो बिदिनो खुगा खुगा सोलि नाय बेफोरजोंनो जों मोसानाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां आरो बैसागोआव गोखा गोखै खांथिंनानैबो जानाय जायो
औ नों
आरो दिंखिया खाना जानाय
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो जानो हागौ बेफोरदिया जाखायो
औ नोंथां जोंनिथिंबो जायो बेफोरखौ मानोना बेफोर मैगङा जों बर' फोरनिनो गुबै मैगं बुंनाय जायो
औ नोंथां
हेल' नोंथां
थिंजाय आरो बोरै बोरै मा जाबावो बेखौ एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नों थां
औ नोंथां बिदिनो स्नि सानखौ जोङो रंजा बाजायै फालियो बैसागु फोरबोखौ जोङो जोबोर मोजाङै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो नोंथां
बे बे फोरबोआ आगोलनिफ्रायनो सोलिबोखानाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो दासिमबो सोलिलांगासिनो आरो सोलिलांबाय थागोन बैसागो फोरबोआ आरो बिदिनो सोलिलांबाय थानांगौ
उम
गासिबो गाजा गोमजायै बैसागोखौ बिदि बिदिनो मोसागोन मोसागोन मुसुरगोन बिदिनो बोसोर बोसोर सोलिलांबाय थासिगोन बे फोरबोआ आरो जोब- बोद रंजानाय मोनो बे बैसागो फोरबोआव फोरबोखौ जोंनि बर'
बैसागोआव जोबोद रंजानाय मोनो नोंथाङा आरो माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन ना बैसागो फोरबोनि सायाव
औ नोंथां जोंनाथ' बे बैसागु फैयोब्ला बोथोराबो जोबोर मोजां जायो मोनोना बिफां बिलाइफोरा सोमखोर गोथां जायो जोबोद नायनो मोजांबो जायो बिथिं जाय दं रंजा - नायावबो जोबोद गोसोफोरा जोबोद खुसि जायो बिदिनो मोसानो मोजां मोनो आरो बैसागुखौ बिदिनो रंजा बाजा फालिनो मोजां मोनो आरो बिदिनो गामि गामि हाबै हाबै मोसायो जों खुगा मेथाइ मेथाइ गोदो गोदाय आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ मेथाइखौनो दिनैसिम लानानै जोङो बिदिनो गामि गामि हाबै हाबै मोसायो आरो नोंथां नोंथांनि‌ नोंथांमोननिथिंजाय ओ एसे हानजायै ओंखारनाय जायो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन जोंनिथिं जाय बुंनो थाङोबा मोनब्रैयानो जायो आबै आबौमोननि सेंग्रा सिख्लाफोरनि
औ
ओमफ्राय गथ' गथाइफोरनि ओमफ्राय उन्दै गथ'फोरनि जायो एसे माने एसे गोदोर ना बेलेग जाहैयो एसे उन्दै बेलेग जाहैयो बेफोरबायदि जयै मोसानो ओंखारो आरो गथ'फोराबो हारसायानो जा बर'आनो जा बिदि आरो गासै गामिनिफ्रायनो जमा जानानै मोसानो फैनाय जायो न'खर न'खर जोंनाबो थांनाय जायो बेफोरदिनो
जयै मोसानो थांनाय जायो
आरो माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन ना बैसागो फोरबोनि सायाव नोंथाङा आरो
औ नोंथां बिदिनो ओ गोदोरफोराबो मोसानाय नुयोब्ला उन्दैफोराबो ओ ओ नुनानै मोसानो बिसोरबो रंजाफायो आरो उन्दैनिफ्रायनो जोंना बिसोर बैसागुखौ ओ रंजानो सोलोंनाय जालाङो आरो उन्दैनिफ्रायनो बयबो गोसो जालाङो मोसानो मानोना मोसानानै जोबोद मोजां मोनो खामनि गोमनाय सिफुंनि रिंनाय मेथाइ खननायजों जोबोर गोसोखौ मोसानो मोजां मोनखाङो आरो गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो मोसानो लुगैयो बयबो माने मोसानानै बयबो मोजां मोनखायो खायोना लोगो नोंथां
औ नोंथां नोंगौ।
नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय फालिबावनाय जायो।
औ
बेखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां। जेरै गान्नाय जोमनायनि सायाव समायना गाननाय जोंबो बेरखाङो। जोंनि बैसागोनि मोसानाया सल'जों लोगोसे खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, खरखा बिफोरजों बिफोरनि दें खोजों लोगोसे जोंनि गाननाय-जोमनायाबो बेरखाङो। जेरै गामसा, आर'नाइ दख'ना दख'ना गोमो गस्ला खायमा फालि गोजा बिफोरजों समाय खाङो। खर'आव बिबार लानानै खाफालाव फथा गोजा थुनानै
आरो
समायना ओंखारलांनानै
उम
रेगे रेगां मोसानायखौ मोजां नुनाय मोनो बैसागो बोथोराव
औ
आरो नोंथाङा मायबा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन। गोदोनि दिननिफ्रायथ' दासिम खाम सिफुंजोंनो ओ मोसाबोबाय जोङो ओमफ्राय दानि जुगाव एसे खम नुनाय जालांबाय आरो नों थां दानाथ' बिदिनो केसेटजोंसो मोसानाय नुयो आरो ओ मा होनो आरो दाना बैसागु फोरबो फैबाथाय बिदिनो मो सानानै मोसाखांनानै बिदिनो गामियावबो दाना फांसन फुंनाय जायो बिदिनो माने मोसानानै जोबोर मोजां मोनोना बिदिनो फां गामियाव फांसन खुलिलायनानै आरोबावहाय मोसाबावनाय जायो बिदिनो बै सागुनि मोसानाय जायो बिदिनो बिदन दख'ना आर'नाइ आ गरनि दखना गाननानै बिदिनो गस्ला गोजा आरो नाय जानजियाव खानानै ओ बिदिनो ओ जोबोर मोजां मोजां समायना आगरजों दानाय दख'ना गाननानै मोसायो आरो माने जोबोर मोजां मोजां नुयो आरो बिदि दख'ना गाननायजों मोसानायजों ओ सल'फोरखौथ' ओ खोनाब्ला जोबोर मोसानो गोसो जायो गो बैसागु बोथोराव माने गोसोखौ दुंखावनाय मोनो आरो मोसानो बयबो ओ मोजां मोनखायो नालाय लोगो नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय फालिबावनाय जायो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदि फानसन खुंनायाथ' जाहैयो आरो बिराद मोजां जादों फानसन खुंनाय होननोब्ला गासै